अथां
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा मावनानै दंथ'यो दासान्दिलाय?
आङो नै दायो ओरैनो दंथ'यो बारु ओरैनो फ्रि यावनो दंथ'यो नोंथां
उम होमबा नोंथाङा ओरैनो फ्रियावनो दंथ'योब्ला आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन दा नोंथाङा फ्रिबा हागोन नामा बेखौ सावरायनो
औ औ हागोन दे नोंथां आङो ओरैनो फ्रियावनो दंथ'खायो दे मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दे
होमबब्ला जोङो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा
अ सावरायजागोन दे नोंथां
बैसागु होनोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि फ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
दा गिबियावनो होनबालाय आं सावरायसै बाथ्रा माबाखौ बैसागुनि सोमोन्दै सावरायलांसै न होमबा
औ दे नोंथाङानो फोरमायग्रोदो एसे
औ औ औ होमबा गिबियावनो गिबि-गिबियावनो जोंनि बैसागु फोरबोखौ जोङो मोसौ फास्ट गिबियाव मोसौ फोरबो होननानै बुङो बे सैत्र दाननि जोबथा था दिनखालि मोसौ फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो नालाय फालिनाय जायो नालाय ओमफ्राय बिनि बिनि उनाव ओ बैसागु एक थारिखनिफ्राय मानसिनि जाहैबाय नङा होमबा
औ औ
दा एक तारिख खालि जोंङो ओ एक तारिख खालि जोंनिया ओम गेदेर गेदेर बिमा बिफा उन्दै गेदिर बयबो जयैनो सनमान लालायो नङा होमब्ला सनमानजों लोगोसे मान बावलायो।
औ नंगौ।
औ बिनि उनावहाय जोङो ओ ज' ज'यै गामियाव रंजायो नङा होमब्ला ओं जोंनिया बोराय बुरैया एक्सट्रा रंजायो जोङो सेंग्रा सिख्ला एक्सट्रा रंजायो। आरो गथ' गथायफ्रा एक्सट्रा रंजायो।
आदचा आदचा औ।
ओ जोंनियाव रंजानायाव जाहैबाय जोंनिया ड्रेस फोरखौ गोनांथार जायो जोंना गाननाय जोमनाय बर' हारियाव। जोंनि बर'जोंनो। बर'जोंनि ड्रेसजोंनो गाननानै रंजायो जोङो। जेरै आर'नाइ। लानानै गस्ला आर'नाइ गामसा। गाननानै जयैनो। ओंखारो हिनजावसाफोरा दख'ना मा होनो बेखौ दख'ना आगर गुबै माबा माबि गाननानै बिसोरो देलायनानै ओंखारो नङा होमबा
औ औ ओंखारो नंगौ।
औ रंजायै रंजायै रंजानानै जोंहा दा रंजाखांबाथाय ज'यैनो मोनसे रंजाथाइ फोरबो फालिबावो आरो एक्स्रायै जयैनो।
आतसा आतसा।
जोंनियाव बिदियैनो सलियो। दा जोंनि बर हारियाव आं आं मोनबोबाय थानाया बेबायदिनो सलियो आरो नोंथांमोननि
औ
जाबायलै
ओ नंगौ ओं।
नोंथांमोननिथिं माबायदि सलियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे नोंथां। दा बैसागु होननानै बुङोब्ला थ नंगौ दहय नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो मोनसे बर हारिनि बियो मोनसे जों नि गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोनसे एंगारनो हायै जोंनि हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो बुंनो नांगोन। नङा होबमा नोंथां? दा बैसागुआ मोनसे ओ जोबोर जोंनि एंगारनो हायै जोङो गिबि गिबियाव सैथ्र दाननि जोब था सानखालि जोङो मोसौ बैसागु जायो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो ओइदिनखालि जोङो ओ मा खालामनाय जायो जे नखर नखर थानाय जि मोसौफोर बे मोसौफोरखौ देलायहोनो थाखाय जोङो सारायनि बा देबसेनि हांगारखौहाय जोङो हनानै थाव गुबै लागायनानै बेखौ मोसौनि ओ मोदोमावहाय थफा थफि फुननानै होनाय जायो जायो स बिदिनो समाय होयो आरो रंजाथाइ फोरबो नालाय मोसौ फोरखौबो जोङो माने रंजा होनांगौ जायो नालाय बेनिफ्राय माखासे जेरै नेम बायदियै गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बायदियै जि बेराम आजारफोर जाहाथे मोसौ मैस सोफोरनाव जाहाथे मोसौफोरनाव दाजाथों बेफोरबायदि मोनसे आरो फोथायथिजोंनो बे आगरफोरखौबो फुननाय जायो आरो लोगोसे ओ ओ मा होनो थाइखा फिथाइ जेरै लाव फान्थाव आरो लोगोसे हालदै बेफोरखौहाय माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो गानहोखांनायनि उनाव मोखोना दंफां आरो लोगोसे मा होनो बेखौ? ओ मोनसे मा होनबावो बाब्रि कप ना मा होनो बे मोनसे औ मा मा होनो बे खौ बे लाइफांजोंहाय ओ बुनानैहाय बे समाव लावथिजों बुनो मोना होननाय मोनसे फोथायथि दङ दा बेखौहाय बिदिनो होनानै ला नानैहाय दैमाफोराव गोदो गोदाय लावखारफोरा गामि गामियावथ गोबां लावखार दा होना थायोमोन नालाय नखरफोराव जोंनि बर ओ नखरफोराव दा गोदोहाय गोदोनिजों दानि एसे सोलायनाय नुबोदों आरो गोदोहाय जोङो जिबायदि नुबोदों ज जयैहाय एखे लावखारफोरा मा खालाम मो मोसौखौ ज ज होलांनानै दैमाफोराव थुखैनायखौ जोङो नुनो मो मोनदों आरो बिदि थुखैयो आरो बिनिफ्राय आथिखालावथ आरो दैमाफोराव होलांनायखौ नुनो मोनलिया मानोना नखर नखर इदिनो मोसौफोराबो खम जानायलाय मोसौफोरखौ नखरावनो आरो लामाफोरावनो हाखर आरो लोगोसे फख क्रि दैखर थिपखल बेफोरबायदि था थानायलाय बेफोरजोंनो थुखैनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां जोंनिथिंजाय आरो औ बेबायदियैनो जेब्ला मोसौ थुखैखाङो अब्लाहाय ओ थुखैग्राफोरा मा खालामो आरामनो दैयावनो बेयावनो साबोन लांखानानै बेयावनो आ दाम दुगैस्र' लोबस्र' दुगैनानै बेनिफ्राय मोसौफोरखौ गोदान दुरुंजोंहाय खानानै दोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय खायसे हगारनानै होयो बेनिफ्राय जेब्लानाखि मोनासम जायो मोसौ खानाय अब्ला गलियाव जेब्ला मोसौखौ होबोैयो अब्ला गोदान फागाजोंहाय गोजाम बोसोरनि जि खाबाय थाग्रा फागा बेखौ गारनानैहाय गोदान फागाजोंहाय ओ मोसौखौ माने गलियाव खानाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो। बेनिफ्राय ओ जेब्ला बेलासि जायो बेलासि समाव साखाथि फाखाथिनि बिदिनो ज' लोगो लालायनानै आइजोफोरा बारि बारि गिदिंनानै बिदिनो गोखा गोखै खाङो गोखा गोखै खांना नानै बिदिनो एकस' एकटा ओ जौसे सेथा मैगंफोर खौ गोखा गोखै खांनानैहाय बिदिनो जयै ओ एसे एनै रां खांनानैहाय बेदर अमा बेदर बा बिदिनो ब्रयलार बेफोरबायदि बायनानैहाय जयै रंजा बाजायै खाना जायो आरो आरो बेबाय दिनो ओइदिनखालि ओ मोसौ बैसागुआ ओदिनखालिनो जोबनानै थांङो आरो बेनिफ्राय फैलायबाय अखानायै हाय जोंनिया मा मानसि बैसागु एक थारिक फैलाय बे बैसागुनि नङा होमबा नोंथां? दा बैसागुनि से अक्ट' खालि बयबो बिदिनो गेदेर गोलावफोरखौहाय मान लानाय गेदेर गोलावफोरखौ सिबिनाय खुलुमनाय उन्दैफोरखौ अननाय बेफोरबाय दियै सनमान लानाया सोलियो आरो‌। आरो बिनिफ्राय बेलासि समनिफ्राय जोंनिया जोंनि ओनसोलाव गिबि गिबियै खाम जथा सेरजा सिफुं आरो लोगोसे गान्नाय जोमनायफोरा गाम सा आरो बर'नि जि नेरसोनथि फालि जि आर'नाइ बेखौ लानानैहाय समायना रमायनायै बेलासि समनिफ्राय बोराय बुरै पार्टि‌ मोनसे टिम जानानै गामि गामि बिदिनो रंजायो आरो मोसायो। आरो अखानायैहाय सेंग्रा सिख ला ओंखारो बिदिनो सेंग्रा सिख्लायाबो बिदिनो गानै जोमै बर'नि जि हारिनि जि द्रेस आर'नाइ, गामसा, दख'ना बेफोरखौहाय समायना रमायना मोनसे इउनिफर्म बायदि मोनसे एखे द्रेसजोंनो गाननानैहाय गामियाव बिदिनो मोसायो आरो। आरो गामियाव बिदिनो जि न'खर न'खर मोसानायाव जि अनसुंथाइ मोनो जि एसे एनै जि अनसुंथाइ हरो बेबायदिनो अनसुंथाइफोरखौ लानानै हाय जेब्ला बैसाग ओ जोबथा जागोन जोंनि ओनसोलावहाय ओ सिगांहाय स्नि सान फालियोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बा सानल' फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो बा दिन दिनो जेब्लानिखि रंजा खांनायनि उनाव जयै जिथुनिखि बै ओ मेंनाय मोसानानै जि मेंनाय बे मेंनायफोरखौ मेंगाहोनो होननानै जयै मा ओ खालामनाय जायो बे जि मोसानानै अनसुंथाइ मोनदों बेखौ नो लानानै बेदर बायदि मैया बायनानै इदिनो जयै खाना जानाय जा यो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बैसाग दाननि जोबहां जोबहां समफोराव बिदिनो साखाथि फाखाथिनि गामिफोरजों गामि बिदिनो सयथा साथथा गामिफ फोरजों मोनसे बहागि मेला होननानै बुङो। जायखौ बैसागुनि जोब जोबनोसै जोबनोसै बैसाग दा नि जोबनोसैयाव बेबायदि ज' मोनसे रंजाथाइ फोरबो फांसन खुंनाय जायो जेराव मोसानाय मुसुर फोरनाय दामनाय देनाय गासैबो खनाय रोज नाय बेफोरबायदि थायो आरो बेबायदि मोनसे कम्पिदिसन आरो फरायफुबाय थानाय फरायस सा फरायसुलिफोरनि थाखायबो मोनसे बेयाव सोलोंथाइ आयदानि सायाव नोजोर बोनानै। बेयाव बाथ्रा दान्थेलायनाय हरखााब बिबुंथि बादायनाय सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय। बेफोरबायदि बादायलायनायफोरखौ लायो आरो नो दा जोंनिथिंजाय बेबायदिनो बैसाग बैसा सागुआ माने जोबनानै थाङो आरो। बेबायदि दा। होमबा जोङो गोबांबो सावरायबाय नङा होमबा नों दा नोंथांमोननिथिंजाय माबायदिज जोङो बेखौबो मिथिनो मोनबाय दा जोंनि ओनसोलाव जों नोंथांमोननि ओनसोलजों। माबायदि जों बेखौबो मिथिनो मोनबाय नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ होमबा गोबावबो साव
दा जोंनिथिं औ जोंनिथिं माने बिदिनो सोलियो आरो नोंथां।
औ औ औ औ। दे जोबोद मोजां मोनबाय खोनानानै आङो नोंथां निसिम। बैसागु फोरबोखौ बोरै खुङो बेनि सायाव सो नोंथाङा गुवारै फोरमायना होबाय। गोजोननाय मोनबाय आं होनानै दा होमब्ला समाबो जाबाय नालाय जोङो।
औ औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला। औ औ दे उम।